औ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना नों?
औ औ खोनादों नोंथां। खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नों थांजों एसे सम जोङो जोंनि जायगा फोराव औ मा रोखोमनि जिब जुनारफोर मोनो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ औ सावरायनो हागोन नोंथां थारैनो
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंलाय नों थांनि ओ सोलाव मा रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ मोननो थाङो
औ ओ जिब जुनार होनोब्लाथ' नोंथां जोंहा माखासे हाग्रानि जिब जुनार जों नुयो नोंथां ओ दानि समावथ' जोंहा गोबां जिब जुनारा खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां? हाग्रा गैयैनि जाहोनाव औ थेवब्लाबो माखासे जिब जुनारखौ जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जायो बेनि मादावनो जोङो ओ गुबैयैथ' जोङो मैदेरखौ नुनो मोनो नोंथां मैदेरा ओ औ बेनि अनगायै जोङो माखासे सम सम लानानै मोसा बेबादिनो हाग्रानि मोसौ लोगोसेनो ओ फिसा फिसा जुनार जेरै सेेरसा नङा होमबा? एनजर लोगोसेनो गोबां रोखोमनि बायदि जिब जुनार नुनो मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव नवाव फिसिजानायबो माखासे जिब जुनार जों नुयो।
औ नंगौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां।